हेलौ अ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
दं ओरैनो
हेलौ खोनादों ना औ औ औ आंबो ओरैनो दङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जा होनानो जादों आं नोंथांजों दावबायनायनि सायाव एसे बे सावरायनो नागिरदों आरो नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां नोंथां
औ औ नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना
औ
दावबायनानै मोजां मोनो ना मोना नोंथाङा मोना औ औ औ औ खोनादो ओमफ्राय नोंथाङा मा बिदिनो मा मा जाय गायाव दावबायनो मोनखो
औ आं बिदिनो माने दावबायदोंब्लाबो
औ
औ नोंथाङा आं माने ए सेबां जेनेबा माने दावबायदोंबाबो एसेबां गोजान गोजान जायगायाव थांनाय जायाखै माने बेव हाय दावबायनो थाखायथ' जोंनो रांनि गोनांथि जाग्रो नालाय फासावनो हाय बिदिनो औ रां बिदिनो बिदिनो गाननाय जोमनायनि सायावबो रां नांनौ जायो जोंनो एसे जेब्ला आङो माने मानास आं बेवहाय थांफेरबाय मानासावहाय मानासावहाय थांनानै बिदिनो गोबां जिब जुनार बेफोरखौहाय नुनो मोनो नदोंमोन बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानि बा रायजोनि मानसि फोरा अ नायनो फैयो आरो बेवहाय पिकनिकबो जानो थांनायखौ नुनो मोनो जेब्ला गोजां बोथोरनि बन्द'आव स्कुल बा फरायसालिमाफोरा माने बिहा लोगोफोरा माने जयै लोगो जाना मान थाङो आरो बिदि आरो जोंफोर जेरै लोगोफोर जयै माने बि दिबो माने लोगोफोरजों ज'यै जोङो बेरायहैयो आरो बिदिनो पिकनिक जाहैयो बेवहाय। आरो बिदिनो आंनावहाय थांनानै मैदेर मोख्रा दावराय आरो बाय बायदिसिना दाउ बेफोरखौहाय हाय नुनो मोनो। आरो साहा बागान बेखौबो नुनो मोनदोंमोन। मिथिंगायारि बे दंफां लाइफां बायदिसिना बेखौ नुनो मोनदोंमोन आरो। नोंथाङालाय?
औ आंबो थांबाय। माने आंबो मोजां मोनो दावबायनानै आंबो एसेबां गोजान जायगायावनो दावबायनो थांनो मोनाखै आरो। नोंथाङा दा जेरै बुंदों जेरै रांनि गोनां होजायो होनदों ना? रांनि बेनिखायनो माने एसेबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखै आरो बेनि थाखायनो आं थ ओरैनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय सकि हाजो
औ औ औ
ओमफाय भैरबकुन्द बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनो मोनदों आरो बेफोरावनो थांदों।
औ आंबो बिदि आंथ थेवबो भैरबकुन्दआव थांनाय जायाखै। बिदिनो बगा माथि जोंफोरनि खाथि जायो नालाय बग बगा मातिया ओमफ्रायहाय ग्रासलेनड बेखौहाय आरो बे गुवाहाटिथिं बिथिं दावबायहैनाय जादों आरो
औ औ ओमफाय बेफोर जायगायाव औ औ जेरै जेरै भैरबकुन्द' बगा माथि बेफोर बेफोर जायगायाव जोंबो सिं मा मा नुनो मोनो नोंथाङा एसे बुंना हो
खाथियावथ' आं थांनायाव बिदि जेब्ला जों फोरों गराय खौ नुनो मोन्दोंमोन आरो माने गि गेलेनो थाखाय जेरै माने मानसि गाखोयोना बेवहाय ओरैनो बेवहाय आरो ओ ओमफ्राय न मासे गुबुन जायगानिफ्राय माने जायगानिफ्राय माने बेवहाय नायनो फैनाय मानसिफोरखौ नुनो मोनदोंमोन जेरै पिकनिक जानो थाखाय जोंनो गोबां जेनेबा
माने फिथाइ सामथाइखौ लांफायो खायफा बिदिनो गाव जानो थाखाय माने ओंखाम लाङो सोरबाबा बेदर लाङो बिदिनो संनानै लाङो बेवहाय
औ औ
औ बेनिफ्राय माने बिदिनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय लांनाय जायो आरो बन बेफोरखौहाय बिदिनोसै आरो बिदि आं बेवहाय दैमाफोरखौ नुनो मोनदोंमोन हाजोफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो दिनावहाय जेरै रायज्लायना मोजांहा बेफोरबायदि दहायबो थांनाय गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो बेवहाय बांसिन बांसिनानो माने दुगैनोसो थांनाय जायो गरम बोथोरावहाय बांसिन सुबुंखौनो माने बेवहाय दुगैनोसो थांनाय जोंथ नङा माने गासैबो माने नानै बेवहाय जेब्ला जोङो बेवहाय जायगा नायनो थाङो जाय बेरायनो थाङो बेवहायथ' जों मबाइल आजिखालिथ' मबाइलसो न मबाइलानो बेवहाय माने फट' साफायनो थाखाय